औ नोंथां।
हे नोंथां।
अ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथां ओ दिनै जोंङो नखरनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां।
औ औ जागोन।
औ। नखर बुंबाथ जोंनिया नखर गंसे जानो थाखाय बेवहाय जोंङो बिमा बिफा लोगोसे बेवहाय गेदेर ओ बेनिनो आबै आबौ आरो नखराव गथ गथाय फोर थानानै जोंङो ओ मोनसे नखरखौ सलायलांनो हायो। बा नखर जायो। औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो न'खर गंसे सलायनो थाखाय जोंनिया गोबां रोखोमनि जोंनो बायदिसिना मैया मुवाफोर नांगौ जायो नोंथां बे मुवाफोरखौ जोङो ओ बुथुमना लानांगौ जायो थ' बेफोर मुवाफोरखौ जोङो ओ बुथुमना लानो थाखाय गोजो जोंनो गोबां रांखावरि नांगौ जायो थ' नोंथाङा बुंनो हागोन ना बैफोर रांखावरिफोरखौ बहानिफ्राय माबोरै जोङो मोननो हायो
औ नोंथां ओ न'खर गंसेखौ जोङो गोजोनै दैदेनलांनो बा न'खर गंसेखौ जोङो गोजोनै ओ सामलायलांनो थाखाय बा न'खर गंसेखौ ओ गोजोनै ओ बारहोलांनो थाखाय जोंनो रांखान्थिनि बा रांखावरिनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसेनो जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय आरो सोलोंथाइ बेफोरखौ जोंनो न'खर गंसेखौ जोङो गोजोनै दैदेनलांनायाव गोनांथि जायो दा न'खर गंसेखौ दैदेनलांनायाव रांखावरिखौ जोङो माब मारै बा बहानिफ्राय मोनगोन बा माब्रै रांखावरि बुथुमगोन बियो गाव गावबागावनि न'खरनि दैदेनगिरि फोरनि रोंगौथिनि सायाव सोनारगोन दा रांखावरि आरजिनो थाखाय बा रांखावरिखौ जोङो बुथुमनो थाखाय गोबां लामा दङ बे रांखावरिखौ बुथुमनायनि आदब खायदाया गावबागाव न'खरनि दैदेनगिरि बिमा बिफानि सायाव बियो सोनारगोन दा रांखावरिखौ जोङो बिदिनो न'आव थानानैनो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो रां खावरि बा रां बुु बुथुमनो हागोन बेजों लोगोसेनो ओ मोसौ फिसिनानै बोरमा फिसिनानैबो जों जोङो रां ओर ओ रांखौ बुथुमनो हागोन बेजों लोगोसेनो न'आवनो बायदि फिथाइ सामथाइ ओ बिफां गायनानै जेरै गय बागान बा गयनि गयावनो ज जोङो फाथै गायनो हागोन बेजों लोगोसेनो गय गय बारियाव बा गयनि सिङावनो जोङो नारें खागुजि गायनो हागोन बा बे गय बागाननि सिङावनो जोङो खख'वा दंफांबो गायनो हागोन बा बे गय बागाननि सिङावनो जोङो आनारसफोरबो गायनो हागोन दा बेफोरबायदिखौ गायना लायोब्ला जोङो थाखा बेनिफ्राय बेखौ फाननानैनो जोङो रांखाउ रांखान बा रांखौ बुथुमनो हागोन बा फैसा मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो खान्थाल थाइजौ बेफोर बिफांखौ गायनानै लायोब्लाबो जोङो बेखौ जानो मोननायजों लोगोसेनो बेखौ फाननानै जोङो रां बुथु रां बुथुमनो हागोन दा बेनिखौ फाननानै जोङो रां मोनोब्ला जोंनि गंसे न'खरखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बा गंसे न'खरखौ दैदेनलांनायाव जि गोनां जानाय रां बेखौ जोङो मोननो हागोन अब ब्ला जोङो न'खर गंसेयाव गोनां जानाय न' बांखौ मोजाङै लुना लानो हागोन जानाय लोंनाय बेखौ जोङो मोजाङै ओइ जानो हागोन जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो मोजाङै मोजां बायनानै लांनो हागोन गोसोबायदि ओ गोदान मुगानि जि गोनां जानाय माने गोदान मुगायाव दायो न'खर गंसेखौ दैदेन लांनो थाखाय जोंहा गोब गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जासै बेफोर गासै गोनांथिफोरखौ जोङो बेबायदि ओ माओ अमा फिनानै दाउ फिनानै मोसौ फिनानै गय बागान खालामनानै बा आनारस बागान खालामनानै बेफोरबायदि खालामनानैबा बो जोङो ओ रांखावरि बुथुमनानै जोङो दैदेनलांनो हागोन आरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां लामा दङ जेनेबा जोङो साख्रि मावनानैबाबो गंसे न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बिब्दिनो ओ बेफार फालांगि मावनानैबाबो जोङो रां बुथुमनानै गंसे न'खरखौ जोङो दैदेनलांनो हागोन रां बुथुमनो हागोन आरो बेफोर फालांगि खालामनानैबो आरो बेजों लोगोसेनो गंसे न'खरखौ जोङो गोजोनै दैदेन लांनांगौब्ला बे न'खर गंसेनि गेजेराव बिमा बिफानि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय आरो बिजों समान समाननो गावनि गथ' गथाइफोरजों मोजां रायलायनाय अनलायनाय ओ गावनि गथ'फोरखौ मोजां बोसोन होनाय गेदेरखौ मान होलायनाय बा गंसे न'खरनि गेजेराव जेसेबां सोद्रोमा दं बिसोरनि गेजेराव सान फ्रामबो मोनाबिलिफ्राव जिरायनानै न'खरखौ माबोरै दैदेनलांगोन बा न'खरखौ दैदेननो थाखाय जोङो रां बा फैसाखौ माबोरै आरजिगोन बेनि बागै सावरायनाय बा न'खराव न'खरखौ गोजोनै माबोरै लाखिगोन बिनि सायाव न'ख खरनि गासै सोद्रोमाफ्रा मोनाबिलि सायाव जिरायनानै ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंना फोरखौ सुस्रांनो नाजानांगोन अब्लानो जोङो गंसे न'खरखौ मोजाङै मोजां दैदेन लांनो हागोन होननानै आं सानो आरो औ नोंथाङा मा होननानै सानो बेनि बागै?
नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो एबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ नोंथां बुंनायखौनो जोङो नुनो थाङो। बेवहाय जोङो गोबाङैनो ओ न'खर गंसेयाव जोङो ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ ज जोङो न'आवनो आइजोफोरखौ जोङो न'आव जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै अमा, दाउ बायदिफोरखौ फिसिनानै जोंङो रां ओ बुथुमनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंङो हौवा मानसिफोरखौ जोङो ओ गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनायखौबो नुनो मोनो आरो बेफार फालांगि खाव-खालामनानैबो जोंङो आरो गोबांङानो साखरि खालामनानैबो जोंङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो। बैफोर रां मोननायजों जोंङो ओ गावनि नांगौ मुवा जेनेबा जानो थाखाय जोंनोथ मैगं-थाइगं नांगौ जायो बै मैगं-थाइगं नांगौ जानायफोरखौ जोंङो बैफोर रांजोंनो बुथुमनो हायो आरो लोगोसे जोंनो नांगौ जानाय जेनेबा न'आव गाननाय जोमनायफोर नांगौ जायो। जोंङो बैफोर गान्नाय जोमनायफोरखौबो जोंङो ओ बाजारफोरनिफ्राय एबा बहाबानिफ्राय जोंङो बायनानै लाब नां ओ लाबोनांगौ जायो बेवहायबो जोंहा रांनि गोनांथि जायो। स' बुंनो थाङोब्ला जोंङो जानायनिफ्राय गाननायनिफ्राय जोंङो ओ रांखावरि नांगौ जायो आरो बैफोर रांखावरिखौ जोंङो बै ओ नखराव ओ ओहोम बिमा एबा बिफा एबा गोदोर नखराव थानायफोरा जोङो बेफार फालांगि आरो नआवनो जोंङो बायदिसिना फिसिनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गय बागान एबा थालिर बागान खुसेर बागान बायदिसिना मैगं-थाइगं गायनानै जोङो बेफोरखौ नआव जानायजों लोगोसे आरो बाजारफोराव फाननानै रांखावरि खामायोब्ला बैफोर नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों मोनो होननानै ओ मोनो आरो नों औ आरो जोंनिया जानो थाखायथ जोंनिया नांगौ जायो जेनेबा संख्रै बानलु बेफोरखौ जों नआवबो गाय नो हायो बानलुफोरखौ नाथाय जोंङो गोबांङै नो ओ गोबांङानो दानिया गायला बेफोरखौ जोंङो बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनसै नोथां औ नों थां आरो नोंथाङा बुंबाय ओ बायदिसिना बै फिसिनाय नवाव बेनि अनगायैबो जोंङो जेनेबा फिसिनाय बुंङोबाथाय ना ओ फुख्रि जाब नाव जावनानै जोंङो बै जायगायाव ना ए गारना दोनबाबो जोंङो बेखौ बोखांनानै जों गेदेर जाबाथाय बो खांनानै जोंङो फाननो हायो नोंथां आरो जोंङो उम बे बिदिनो गोबां बेबायदि जोंङो ओ राहा दङ आरो नखरावथ जोंङो नखरनि गेजेरावनो मिलायलायनानै थानांगोन आरो लोगोसे जों अनलायलायनांगोन गोदोरा उन्दैखौ अननो रोंनांगोन आरो उन्दैया गेदोरखौ ओ मोजाङै माने जोंङो सिबिनो रोंनांगोन बै बायदिनो जोंङो न' खर गंसे जायो होननानै सानो नों थां आरो जोंनिया आबै आबौ थाखायो बै आबै आबौमोनाबो जोंनो गोबां गियानफोरखौ होयो होननानै सानो नोंथां
औ
औ नों नों थांङा ओ बै न'खर सालायनायाव जोंनिया गोनांथि जाबाय बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर नांगौ सानो नामा नोंथाङा
अ जोंनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय थ जोंङो फारफ्रोमबो बि थिंङावनो रोंखा राखा जानांगौ होननानै जों बुंथारनांगोन मानोना फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों रोंखा राखा जायाब्ला न'खर गंसेखौ दैदेनलांनांगौयाव एसे गोब्राब जायो माने नों फारफ्रोमबो बिथिंङाव रोंखा राखा जायाब्ला नों बबेबा मोनसेखौ रोंङाब्ला नों गुबुननि हेफाजाबनो गोनां जायो दा गुबुननि हे फाजाब लानो गोनां जायोब्ला ओ नोंङो बेयावहाय नोंङो गुबुननो रांबो होनो ओ रांबो होनांगौ जानो हा हागौ बेबायदि आरो बेनिखायनो जोंङो आथिखालनि मुगायाव गंसे न'खरखौ मा ओ दैदेनलांनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो ओ सांग्रां जानाया मोजां बा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों रोंखा राखा जानो गोन जानाया मोजां जेनेबा जोंङो सोलोंथाइबो लाथारनांगोन सोलोंथाइ लायाबा जोंङो गंसे न'खरखौ जों मोजाङै दैदेनलांनो हानाय नंङा सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोंङो बांसिन गुबुननि सि गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जागोन जोंङो माबा मोनसे मावनो नागिरब्लाबो जों गुबुननि हेफाजाब नांगोन बेफोर बादि जे सोलोंथाइ गैयाब्ला अबबा मोनसे अफिसनि खामानि मावनो थांङोब्लाबो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मालायनि हेफाजाब लानो नांगोन दा बेनिखायनो ओ रांनि अनगायै बो जोंहा न'खर गंसेखौ दैलांनो थाखाय गोबां ओ गियान बा गोबां आयदानि सायाव गियान थानाया मोजां बे बेबायदि होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां ओ बेदिनो जोंनियाथ' न' खर गंसेयाव बिदिनो जोंङो थाबाय अनलायनानै आरो लोगोसे न'खर गंसेजों लोगोसे जोंङो जोंनियाव ज' गामि जायगायाव जोंनिया गामि दखरसे दखरसे गामि थायो बेै गामि खौबो जोङो ओ अनलायनानै थायोब्ला जोंनि बे न'खर खुंनायाव साबसिन जायो होननानै सानो आरो नोंथां
औ औ
औ गामिनि सुबुंफोरजों अनलायनानै हेफाजाब होलायनानै जोङो थालायोब्ला न'खर गंसे सालायनायाव साबसिन हामसिन
औ हेफाजाब मोनो आरो बयजोंबो मिलायनानै थायोब्ला ओ आरो सिमानि गेजेराव सोलियोब्ला माने नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियोब्ला बयजोंबो अनलायनानै थायोब्ला नोङो न'खर गंसेखौ सालायनायाव गुबुननिफ्रायबो गोबां हेफाजाब हेफाजाब मोनगोन आरो गुबुनखौ मदद होयोब्ला गावबो हेफाजाब मोनगोन आरो माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोब्लाबो नोङो गामिनि मानसिजों मिलायनानै थायोब्ला समाजजों मिलायनानै थायोब्ला बिथांमोनहा नोंखौ खैफोदाव गोलैयोब्लाबो हेफाजाब होगोन आरो
अ नोंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों दे बिदिब्ला नोंथां दिनै रायलायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नि नोंथां
औ नोंथां औ औ
गोजोन्थों नोंथां
औ नोंथां